औ नोंथां औ खोनादों।
ओ गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय नोंथांसिम। औ नोंथाङा जुदि बिदिनो ओरैनो दंब्ला जेबो मावाखैबा जों रायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ रायलायनो हागोन।
औ नोंथां ओ जोङो दिनै ओ बर'नि ओंख्रि बेफोरनि सायाव आं रायलायनो होन्नानै नोंथांनो फन खालामनाय जादों। बिदिनो नोंथाङा अलरेदि मिथिखायो। जोंनि बर'नि जेरै ओंख्रिफोर अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि बे फोरनि सायाव जों एसे रायलायनि नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथाङा ओ सासे ओंख्रि संग्राखा बायदि मोनखादां।
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होब्ला सिगाङावनो मोजां जागौमोन नामा जेनेबा अनला ओंख्रि अ बिदि- नो गोबां रोखोमनि ओंख्रिथ' दङ औ।
जोंथ'-जोंनियाथ' बर' मानसि हिसाबै ओ जोङो गिबियावनो अ बहुद माने अ गोनां- थारसिन होनना बुङोब्ला अनला दाउ नङा होमबा जायखौहाय जोङो। दाउ मोजां मोनो आरो नेक्स्टाव दङहाय सबायजों दाउ जेरैहाय अमा बेदरजों नारजि बेफोर जोंनि बर'नि मोनसे गोनांथार ओं- ख्रि आरो माने सबसे मोजां मोनजानाय ओंख्रि आरो अ बे अनला ओंख्रिखौ जोंनो नायनो थाखाय अ गिबियावनो जोंनो ओ माइरं-माइरंखौ नांग्रोगौ आरो। माइरंखौ जोंनो ओ गिबियावनो द- से सम दुम अ जेनेबा पास मिनिट सय मिनिट बिदि सोमनानै दोननानै जोङोहाय अ देनां- देनांगौ गोनां जायो आरो जेरैहाय जों आथिखालावथ' ओ मेसिनावहाय अन ओ मिक्सार मिसिनावहाय होनो हायो नङा होमबा? गोदोनि दिनावथ' उवालावनो ओ बानायोमोन। ओ बिनि थाखायनो ओं गोदो माइरंखौ एसे एडभान्स सोमग्रोना दोननाय जायोमोन आरो बेनि उनावहाय जोङो ओं गिबियावहाय नोङो ओ दाउ फोर होयोबा ओ जोङोहाय एवना लागसि गोन एवना लाखांनायनि उनावहाय ओ दैफोर अ गोदौ होयो आरो गोदै-गो- दौखांनायनि उनावहाय दै गोदौआ जेब्ला जों गो- दौवौ ओइ अनखौहाय जोङो होना हो आरो। बेनि उनावहाय जोङो ओ खायसे बेलेग-बेलेग नियमबो खालामो। ओ बेलेगा माबारै सङो आं बिखौ मिथिया जिखुनु आं मिथिनाय बायदिखौ होनबाय आरो आङो अब्ला जोङो नेक्स्टआवहाय होना होयोहाय दाउ बेदरखौ होना होयो आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय गोबां रोखोमनि नों मस्ला मस्लि होनो हागोन। अ जेरावहाय अ खारै-खारैनिबो गोनां- थि जायो नङा होमबा अनदला ओंख्रियावहाय गिबियावनो अ अ बेफोरखौ होना होयो आरो नोंनि जखानि बायदि बेसेबां जखा- नि जायो बेफोरखौ होनो हायो आरो।
औ नोंथां।
जोङोहाय ओ ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय बुहुद माने ए ओंख्रिया अनला दाउ ओंख्रिया बहुत इम्परटेन्ससिनथार आरो माने सबजोंबो मिनथिजानाय बेफोरबायदि आरो। अ अन-अन-अनला ओंख्रियाथ' बि- खिनियावनो जोब्बाय आरो ओमफ्राय नेक्स्ट। दङोहाय जायखौ नारजिं अमा ओनुबम हाहा नोंथाङानोथ' मिथिखायो बयबो जाखायोआनो ओ नार- जि अमाखौबो बिब- दिनो संनाय जायो जाय ओ नारजि होनना बुङोबाथ' जोङो। फाथो-फाथोखौसो फोराननानै नार्जि जायो नङा होमबा गोरान फोरानबा नारजि बुङो। आलादा रोखोमनि औ अ बेखौहाय जोङो। नोङो बेसे गोबावजों अ फोराननानै दोनो मा- दिनै बेखौ मिथियाबा आरो बयबो माने गोबाव रोखोमनि जे- बां रानो इसेबां फोरानना दोनो आरो बयबो गोबाव- गोबावबो थां नालाय बे गाज्रि जाया। जेसेबां गोबाव दोनबाबो गाज्रि आरो बि माने। जेब्ला नों जानो गोसो जायो अब्ला नोङो बेखौहाय एसे सो बायदिसिना इनि देन्थाफोरखौ साफा खालामनानै माने दैजोंहाय सोमहाबना दोननांगौ आरो नारजिनिखौहाय ओ नारजि बिलाइखौ। फाय बिनि उनावहाय नोङो अखानायै जायोबा आ आरो सिगां ओ हरावनो नों सोमनानै दोनो हरसे सो सोमना दोननानै ओ ओ गुरै जानो थाखाय बेखौहाय नेख्स बाराव सुखांनानै नोङो ओ गोबाव गोबां माने गोबाव रोखोम गोबां। गोबाव मानेखौहाय रुनांगौ जायो खायसे रुगारो आरो। ओ गोखाखौ दानगार होनो थाखाय रुगारनानै गारो आरो दैखौ खायसे बायदिनो गोखायैनो। मोजां मोनोबो थायो नंआ होमबा ओ बेखौहाय माने रुगा गारनानै गारो खायसे ओमफ्राय बेखौ गोबाव गोबां। गोबाव माने रुगारना ओ रुनानै माने खारैखौ होनाय जायो आरो खारैजों। ओ माने बेखौहाय ओ। गुरै माने खालामजोबनानै उनावहाय गुरै जायोबा फाथो बिलाइआ माने नार्जिया गुरै जायोबा जोङोहाय ओ ओ सागं एबा ओ जेगो थारगा ला मा सायो होनना नङा होमबा बेजों सायो आरो जेब्ला नों गेब्लेेजेबोगोन अब्ला नोङो बेदरफोर होयोबा माबाफोर मोनसे फोर होयोबा होनो हायो आरो जेराव नों बायदि रोखोमनि मस स्ला मस्लि होनो हायो आरो खारैया ओ नारजि ओंख्रियावबो मेनथार आरो खारै होननाया माने जोंनि बर'आवहाय गोदो बांसिनानो खारैजोंसो जायो होननानै मिथिनाय जायोमोन आरो। बर' मानसिया जिखुनु ओंख्रिखौनो माने ओ खारैजों जायो होननानै बुङोमो नोंखायनो जिखुनु जाय ओंख्रिया जोंनि बर'नि ओंख्रिना बे ओंख्रिया माने ओ खालि खारैनिल' सबायाइानो होन। अनलायानो होन नारज जियानो होन खारैनि नङा होमबा ओ आरो ओ जों बेलेग रोखोमनियावबो माने खारैखो होना जानो हायो आरो जेबो जाया आरो। बे सबायाइाबो बिब्दिनो ओ जेरैहाय जोङो सबायखौथ' फोनानै बिफां जानानै बिफांनिफ्राय ओ ओ फोराननानै हुख्रेमनानै मोनो नङा होमबा दा दं जोङो हुख्रेमनानै गिबियावनो माने ओंख्रि जायोबा साबाइखौहाय गिबियावनो एसे एवस्रोनानैहाय गुथाबा आरो एसे एवस्रोनानै जोङो फुख्रेमना लानानै ओ देयो आरो उवालाव
औ
ओमफ्राय देखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौबो गोबाव रोखोम गोबां माने गोबाव रुनानै खारैजों रुनानै गेब्ले होयो
औ
बिनि उनावहाय ओ खारैजों रुखांनायनि उनावहाय जोङो ओ सागं सायो आरो साखांनायनि उनावहाय जोङो गोबां रोखोमनि बिदिनो मस स्ला मस्लि बा बेदरजों मानो जायो इफोरजों होनो हायो जेबा जोङो ओ बांसिन मोजां मोनो होमबा बेफोरबायदि गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' मानसियाहाय ओ बेदर बायदिसिना जाग्रा नङा होमबा ओ बेफोर
औ
होनानै जायो आरो बर' मान सि बेलेग बुस्थुजोंबो होनानै जानो हायो आरो उ आरो जोंनि बर' मानसिफोरनि ओंख्रि होन होनब्ला जोंहा बांसिनानो खारै होना नै बुङोब्ला औ आं ओं ओं। खारै होननानै बुङोब्ला जोंना लाफा ओंख्रै औ बेफोरबायदिबो जायो लाफा ओंख्रि ओमफ्रायो बेफोरखौबो जों खारैजों जायो आरो मोनसे दङ औ जे ओंख्रि गोबाबो होननानै बुङो आरो जेखौ फाथो ओ ओ ओंख्रि गोबाबो जों जेरैहाय फाथो ओमफ्रायो जोगोनार बिजौ म बायदि रोखोमनि माने जारि जुरिजोंहाय मि क्स खालामनानैहाय जोङो बेखौहाय मोनसे ओंख्रि गोबाब मुं दोननानै जायो आरो।
मुं दोन्नानै जायो आचाह आचाह उ मोजाङानो।
औ ओमफ्राय जों बर'फोरनि मेेन ओंख्रिफ्रानो बेखौनो आंनि साननायावहाय बेफोरखौनो मोनदों आरो जेरैहाय जों अनला ओंख्रिखौ बुहुत रोखोमनिबो जानो हायो गोखैफोरजों बेलाथि होन थाइगिर होन ओ जों आरो मा होनो थाइबें बिलाइ ओ जेनेबा सोरबा सोरबा आरो बेफोरबायदि गोखा बुस्थु बारसिखि बिबार होन ए फोजोबो जानो हायो जोंहा सेवालि बिबारफोरजोंबो जानो हायो आरो।
औ औ
ओ ओं अनला ओंख्रिखौ माने गोबां माने मि क्स खालामनानै जानो हायो आरो बेलेग बेलेग बि बुस्थु होनानै मैगं होनानै जानो हायो आरो।
ह
अब्ला नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला ओ बर' बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जाबोयो बेखौहाय बुंनो हागोन नामा?
औ निसय बर'फ्राथ' नोंथाङा अलरेडि बुंलांखाबाय बर'फ्रा माबायदि ओंख्रि जायो माने जोंनि बर'फोरनि मेन ओंख्रियानो बेनोखा अनला नारजि अमा बेदर बा नार्जिजों दाउ बेदर बिदि आरो लोगोसे आरो गोबां बिदिनो दंबायो आरो थारैनो बे नों गौ जिनायबा खारैखौ बुहुत जायोमोन।
उम।
दानि जुगावथ' खम जालांबाय गोदोनि जुगाव गोबावनो जायोमोन आरो गामियावबो आं गोबां बेबायदिनो जानायखौ नुयोमोन आरो खोनायोमोन आरो गोदोनि खारैयाथ' बिदिनो फ्राय माबा जायोमोन नालाय थालिरनिफ्राय बानायनाय बा सबाइनिफ्राय बा नारेंखलनिफ्राय बानायनाय बेबायदि जायोमोन नालाय जाब बेसेबां माबा गोहोम गोलैयामोन आरो नाथाय दानि जुगाव ओ नै खारैखौ माखासे समाव बाहाया मानसिफ्रा। माबाखौ बाहायो ओ बै सदा ना मा होनो औ सदाखौ आरो गोबां बेबायदिनो दंबायो। आंखौ बारा इसबां माबाय आइदिया गैया खिन्थु बे बाहायनाय नोंथाङा जेराव बुं जेरै लोगोसे बुंनो थांबावोब्ला ओरैजाय बेराफारसे बाजि गुजि बहुद खम जायोमोन रुनाय बा खारै बेखौ फ्राय नुनो मोनोमोन आरो । ओमफ्राय आरो ओंख्रिया' थ' बर'फोरना मेना बेनोनो जाखाबाय आरो बे थाबाथ' आरो बेलेगखौ नांला होनाय बायदियानो जाखायो ओंख्रि भाजि बुजाबा रुनाय नङा होमबा? दा जों जोंनि बे बर'फोरनिया गोदो गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो सोलिबोबाय थाखादों लोगोसे आरो बे मालाबाबो जोबहैनाय नङा बायदि मोनदों आंबो आरो आं खौसो बुंनो सानबावदों माने ओ सिगां सिगां सिगां जेरै बे जुमायफोर सङोमोन दा दाथ' जोंनि बे बर'नि जुमायाथ' जि आइ टेक मोनबाय नालाय नङा होमबा नोंथां दायो आरो इयुनावबो जोंनि बे हारिनि ओंख्रिफ्राबो जि आइ टेकफोर मोनगोन नामा आं बेखौ सान्दों आरो जेरै अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि औ मोन
गिबियावथ' होननानै बुंदो अनलाजों दाउजों मोनबाय होननानै सानदोंमोन आरो ओ खोनादोंमोन दा
औ औ कनफार्म जायाखै आरो दाबो लासैनो जालांगोनदां गासैबो औ नारजिजों अमा बेदरखौबो औ मोजाङानो मोजाङानो नोंथां मोजाङानो अब्ला नोंथांजों रायलायनानै बहुद बिदिनो गोजोननाय मोनबाय जों ओंख्रिनि सायाव औ दे होमबा नोंथां जोङो एसे दोनथ'लायनोसै नामा उनाव औ दे गोजोनथों थाबाय उम